थिगानो थिगानो। नोंनालाय? अह। माबालै। खबरा जाबाय नोंना नोंथांजोआ बैसागुनि बागैथ' बारा मिथिया
नंगौ। औ आं खोन्थानायखौ लाया इसे बुंना है आरो लाउड स्पिकारआव होदों। आदसा बैसागुनि सोमोन्दै? जागोन आं एसे बुं
दे।
बैसागु नङा होमबा बैसागु जायखौ जों रंजालि बैसागु मुङै मिथिनाय जायो। बे जोंनि मोनसे बर' सुबुंफोरनि बयनिख्रुइ मख'जाथाव दोरोङारि फोरबो औ जाय गुबैयै जोंनि भारतनि आसामाव थाग्रा
औ। औ। बेयो बोसोरनि गोदान बोसोर आरो उदां आबाद बोथोरनि जागायजेननायजों आतसा। उम उम उम। जोंनि हारिमुवारि औ। औ औ।
दा एसे फोरमायथिनो आं सम आरो ओंथि बेयावथ' मोनसे फैयो, नङा होमबा? बे फोरबोआ जाहैबाय सरासनस्रायै ना? गोबां
अम।
मारै होनोबा जाय गोदान बोसोरनि गिबि साननि सिगां एबा संक्रान्ति सानजों गोरोबनानै
औ। आदचा। ओं। बायखोग्रा आरो मिजिं आरो
जौगानायजों गोदानखौ बरायनो थाखाय मोनसे राहा महरै खामानि मावो।
हा हा।
खोनागासिनो दंना नोंथांजोआबो? दा मा जाखो समाव, समा मा जायो आबाद
औ। उम उम।
दोरोंफोरजों गोथौयै सोमोन्दो गोनां खालामो, बेबायदि आरोखि। दा बेयावहाय गाहाय आसार-खान्थि आरो दोरोंफोर दङ नङा होनबा बेफोरबायदि फैयो जोंहा फुजिनायबो फैयो जोंहा फालिथायफोर फैयो जोंहा दा बेखौ एसे बुंनिया बे - बे फोरबोआव मा जायो जोंनि बर' सुबुंफोर रनि गोजौसिन मोदाय बराय
औ- औ
गुबुन फालिथायाइफोरनि मादाव दङ आरो मा मा दङ बेफोर जाहैबाय
गुबुन औ
दोरोङारि आसार- खान्थि गेजेरजों आजौ - आजौफोरनि मान होनाय जायो हा आबाद जौगाथाय आरो सुबुं समाजनि मोजांनि थाखाय आर'ज गाबनाय बेफोर जोंहा जायो आरोखि दा जोंहा बेयाव आरो फैयो हारिमुवारि
मुवाफोर गोद मुगानि दा नोंथाङा एसे रंजा बाजानायखौ एसे फोरमायबाय माबोरै रंजायो बुंबाय रंजानायाथ' जोंना आं बुंबाय थादों नै नोंथां जोमोनखौ
दा बिसोर मे बिसोर फथायबाय
रंजानाया बे जोंनिनो बर'निनो गोदोनिफ्राय लाबोबाय थानाय जोंनि आगजुफोरखौ
लानानै
जिथिया संक्रान्तिनि अखानायैनिफ्राय गासिबो खना - खनला जेसेबां बर'फोर दं बा आसामनि थागिबिफोर गावबा गाव दामजु खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, हारमु'नियाम लानानै रंजाखङो बे समावथ' खोलो - खोलो बारबो बारो नङ ना नङा औ उरां फारां गोसो बिरग्लांनायफोरखौ लानानै बेयाव जोबोद रंजाखाङो गथ'निफ्राय लानानै माने जिब - जुनारनिफ्राय लानानै मानसि हारिसिम गासैयाबबो रंजानाय मोनसे मा फैयो गोसो फैयो खोलो - खोलो बार गोरान फुख्रिफ्राव गोदान दै उदां बोथोर नङा होमबा बेखौनो लानानै सोरबाबा मेथाइ रोजाबबाय सोरबाबा मोसाबाय सोरबाबा रंजाबाय बेबादि आरो
नांगौ नगौ आरो
दा माने देग्लाय बैसागुआथ' फैगासिनोना
औ जोङो
नोंथांजो आरो बायदिसिना आलासि दङ सोमोन्दोआव थानाय जोङो गासै फ्लाइट गंसेसो जालांनो हागौ बाजिब्रै, बाजिबा मानसि
जागोन जागोन जागोन नोंथां जागोन जागोन नोंथाङा मोजाङै बराय
औ जानाय लोंनायफोरखौ एकदम जोंनि बर'निनो मोजां कइजनफोर जाहोजोबदो। अनला दाउ माबा माबि हेनथेनााथ' सुइजारलेण्डआव बिस बोसोरानो जाफैबाय बावलाजोबबायसो। ना माहोनो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ
जानायफोरखौ फोरमायहरदो नोंथांङा मा जानानै दं आजिखालि?
जानायाथ' जोंना मेन हिसाबै ओरैनो निउट्रिसन फल' खालामो नालाय। निउट्रिसन ल'जों फल' खालामनांगौ जोंहा प्रटिना थागोन। औ माखासे भिटामिन एड खालामगोन। बिदिनो जाबाय आरो सि फुट एसे एनै लायो जिंक मेगनेसियाम माबा माबिनि थाखाय माने
ओरैबादी आदारसो बेयाव माने देहाजों मा नांगौ मा नाङा खालि बिदिल' जानाय जायो ओ मोजां रंजाथाइजों जानाय जाला आरो। माने आ बेयाव एसे आरोंगियारि जानायसै आरो।
नंगौ बुजिदों बुजि ।
औ अब्लाबो गावनि हारिनि जानायखौ बिराद गोस गोस गोसोखांगासिनो आङो माने बिनि थाखायनो नोंथांखौ फन खालामनाय जादों। आङो खुमब्रा आरो दाउ जानो लुबैनानै दं दायो हां
जागोन जागोन नोंथां जागोन।
दंखाजोबो दा नोंथांनाव अ।
आं एसे खोथा बुंनि जागोन। हारिमुवारि गुदि मुवाफोर जोंहा बाहायनाय जायो बैसागुआव आं एसे बुंनि।
औ बुंनायसाय।
हारिमुवारि गुदि मुवाफोरा जोंहा मा मा दङ होनना बुङोबा जोंहा ओ दोरोङारि बर' देंखो आरो मोसानाय दिन्थिफुङो बैसागु आवहाय बागुरुम्बा मोसायो जोंहा। आरो मा जायो जोंहा आबाद हानाय आरो गोदान जागायजेननायफोरखौ फालिग्रा सुबुं मेथाइफोर थायो जोंहा आरो मा जायो जोंहा हारियारि जानाय लोंनाय आरो रंजानाय खालामनाय जायो। आरो दङ जोंहा दोरोङारि गेलेमुफोर आरो
हाबाफारिफोर। बेफोर गासै फेस्टिभेलखौ जोंहा बर' सुबुंफोरा बड'लेण्डआव फालियो।
बावखुंग्रि हाजो सेराव बेयाव गोबां रोखोमनि कम्पिटिसन जोंहा सोलि बाय थायो सप्तासेहालागै सोलियो। हाजो गाखोनाय बादायलायनाय मेराथन खारनाय रेस बादायलायनाय गिला गे लेनाय बायदि रोखोम खेला जोंहा बै हायेनाव जाहैयो हाजो गुदियाव।
बेखौथ' आं सिनेमाफ्राव मबाइलफ्राव नुबाय थायोलै।
मा बायदिब्ला आसलथे बेयो? जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय जायो बैसागुआव क'क्राझाराव। बावखुंग्रि हाजोआव।
उम।
गोदान बोसोराव इयाव बयहाबो हाजो गाखोहैनाय मोनसे जोंहा फालिथाय दङ' बोसोरफ्रोमबो सोलिबाय थायो। नोंथाङा बेफोरखौ नुथाइखौ लानानै इनजय खालामफैनो हागोन।
जागोन जागोन।
आरो जोंहा दा गोदान मुगानि मानिनायफ्रा जाहैबाय माबायदि होनोबा गावनि देंखोआरि रोदाफोरखौ लाखिबाय थानाय समाव मा जायो जोंहा बैसागुआ आथिखालनि गुदि मुवाफोरखौ सेफादेरनाय जाजोबबाय। बेबायदि सोलिगासिनो दङ'। बे फोरबोआ मोनसे फालिथायल' नङा मिथिबाय नोंथां। जाय मोनसे गुवार हारिमुवारि रोंमोनदांथिखौ दिन्थियो।
औ नोंथाङा आं बारा आ मोजां खोनायाखै एसे गोसा गोसा रायलायनायसाय।
जाय बेखौ मा होनो जोंहा बोसोर हारिमुवारि
औ।
करिडारनि मोनसे बिदिन्था बानायो। लादों नोंथां लादों।
बुं बुंलाय।
मा जायो जोंहा बे बर'फोरा बर' सुबुंफोरनि गोजौसिन मोदाय बराय बाथौनि फुजिनायखौ मिरु खालामो।
औ।
गुबुन फालिथायफोरनि मादाव दङ' जोंहा मा मा थायो होनना बुङोबा गुबुन मोदाय दाव दायफोर खौ फुजिनाय थायो जोंहा दोरोङारि आसार खान्थिफोरनि गेजेरजों आजौ आजौफोरखौ मान होयो जोंहा। ओइ नोंथां
औ। औ फैगोन फैगोन। आ नेनानै थाबानो जाबाय हामबायसै औ।